उनाव
हेल' औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
औ औ। अब्ला ओम माने नोंथाङा फ्रियानो दंना दा?
ओ दङ दङ।
औ नै आंबो ओरैनो थानायखाय नोंथांनि दसु सावरायनो थाखाय माने फन खालामनाय जादोंमोन आरो।
उम
ओरैनो जों नै दा मा सावरायनाया मोजां जागोन नोंथाङा एसे माबालाय। माने ओरैनो दं हिसाबै फ्रियैनो दं हिसाबै
जोङो नैबे मोनसे आयदानि सायाव सावरायजागोन जि तु सुबुं माहारिनो जिउ खुंनायाव गोनांथार जानाय मुवा बेसादफोर बिनि सायावनो सावरायजागोन नोंथां थांनानै थानो थाखाय सुबुंफोरनो मा मा मुवा बेसाद बेसादफोर नांगौ बा थांनानै थानायाव मानि मा मानि गोनां थि जायो बेफोरनि सायावनो सावरायजागोन।
औ सावरायजायो नोंथां सावरायजायो।
नोंथांखौनो फोरमायग्रोनो आं
उम औ जागोन नोंथां जागोन। जिहेथु जोंनो जिउ खुंनायाव गोनांथिथार होनोब्ला जोंहा इस्टार्टिंआवनो जोङो जिउ खुंनो थाखाय मा नांखागोन जोङो जिउ खुंनो होनोब्ला जोंन माने गाव एसे एनैब्लाबो जोंना माने हा हु थानांगौ जायो आरो
औ
हाफोर जेनेबा हायाथ' जोंना थाखायो नङा होमबा दा जोंनि बिमा बिफा दं हिसाबैहाय जोंना हाया दं जिहेतु थांनानै थानो थाखाय ओरैनोथ' गोबां मानसि माने बे गाव गावनि सायावहाय आरो नों माबायदि थांनानै थानो लुबैयो बा माबायदि थानो लुगैयो जिहेथु माबोरै सोलिनो लुुबैयो
उम
बेनि सायाव आरो माने माखासे थांनानै थानाया बहुद रोखोमनि दङ जेनेबा सोरबाया खस्थ' मोनोबा सोरबाया इजियैनो सोरनहाबा थाखायो नङा होमबा थांनानै थानायाव
होम होम
जितु जन्मनि उनावहाय सोरनियाबा धोन दौल' थाखायो सोरबाया खम खस्थ' मोनोबा सोरबाया माने खस्थ'नि गेजेरजोंबो माने जिउ खुंनांगौ जायो जिहेतु बे खस्थ' खस्थ'नि गेजेरजों जिउ खुंनायनि माबाखौहाय आङो माने बुंनोसै आरो जिहेथु थांनानै थानायाव जेनेबा जों जन्म लानानै जेनेबा जोंनि न'आव माने जानो लोंनो बारा गैयाब्ला जों माने माबायदि खालामनांगौ जायो बिनि सायावनो एसे फोरमायनोसै नङा होमबा नोंथां
अ जागोन जागोन
जिहेथु जोङो उन्दैनिफ्राय जोंना जेनेबा न'खरफ्राव बारा माने जानो लोंनो गैयाब्ला जों थांनानै थानो थाखाय मा खालामग्रोनांगोन जोङो जिहेतु जोंनि बिमा बिफा जिहेथु खस्थ' खालामो बा आबाद मावो जों इफोराव मा मदद होफानांगोन उन्दैनिफ्राय जोङो मदद होफानांगोन आरो जों जोंनि बिमा बिफाजोंहाय जिहेथु आबाद मावनायाव जोङो बादुला जानानै थाबा जानाय नङा जे बानानै थाबा जानाय नङा जे बिमा बिफाजों जोङो आबादथिलियाव थांफानो बायोबा जानाय नङा जोङो जिहेथु बिमा बिफाया जोंनिया जिहेथु जोङो जोंखौहाय जानो गैया लोंनो गैयाब्लाबो जोंखौ माने ओ फरायसालिनि सोलोंथाइखौ लानो थाखाय ताकात बादा होआ नङा होमबा सबनिबो बिमा बिफाया जिहेथु जोडो खस्थ' खस्थ' मस्थ'बावो जिबावबो जोङो फरायसालियाव सोलोंथाइ लानायखौ जोङो। ब ब नांनाय नङा आरो। जिहेथु जोङो जिउआव मोजाङै एसे थांनानै थानो लुगैदोंबा।
ए।
बा जोङो सोलोंथाइखौ लायाब। ब्ला जों गोबां माने खस्थ'नि गेजेरजों बुगिनांगोन भुगिनांगोन जाहैयो आरो उनावहाय। जिहेथु जोङो सोलोंथाइ बिमा बिफानि जिहेतु। आबाद मावनायफोरखौथ' जों अभियासलि सोलोंखानांगौ जायो नङा होमबा। बा सोलोंनानै लानांगौ जोंनि थाखायनो मोजां जों माने बेखौल' सोलोंनानै लायोब्लाबो। जेनेबा आबादखौल' जों सोलोंनानै लायोब्लाबो बा जोङो। फरायसालिनि सोलोंथाइखौ जों लायाब्लाबो माने। उनावहाय जों खस्थ' मोननांगौ जायो मानि थाखाय होनोबा। जोङो आबाद मावनायजों लोगोसे बा बिमा। बिफाया जिेखौ मावो जों बेखौ माने हेफाजाब होनायनि होनायजों लोगोसे जोङो। फरायसालिनि सोलोंथाइखौबो लानांगौ जायो आरो।
औ।
जिहेथु जोङो बिमा बिफाजों जों जोङो खस्थ' मावफैायाबा बा बिमा। बिफाखौ जोङो हेफाजाब होफैयाबा माने। बिमा बिफाफ्राबो माने बांसिन खस्थ' मोनो आरो। जोङो थांनानै थानायाव जोंबो माने गावनो गावबो खस्थ' मोनो आरो जिेहेथु। बिमा बिफाया बिसेबां खस्थ' खालामदों माने। जोंबो माने बेसेबांनो खस्थ' खालामफानांगौ जायो आरो। जिहेथु जेनेबा बिमा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो जों। बिमा बिफाजों जोङो हालेवनायाव हेफाजाब होफानांगोन।
उम।
मैगं थाइगं गायनायाव हेफाजाब होफानांगोन बेबायदिनो। उनावहायथ' आरो माने जेनेबा। फरायखांनायनि उनाव बा जोङो न'खरखौो एसे। बिमा बिफाजों हेफाजाब होनानै जौगाहोन खांनानै। जिहेथु जोंनि सोलोंथाइया एसे देरलाङोबा। माने जोङो बे देरैनायनि सिगांनो जेनेबा जों क्लास बिदिनो। ेनसिम। फराय बा टेनसिमसिम फरायनायावनो जों माबाजों ओरैबायदि खस्थ' खालामफानानै न'खरखौ एसे। जौगाहोनानै लानांगौ जायो अब्ला माने जोङो। गिदिर सोलोंथाइ लानायाव बा हायार सेकेणडारि बा। डिग्रि लानाय समावहाय। जिहेथु बिमा बिफाया एसे खस्थ' खालामनानैनो जोंखौहाय माने एसे। नायहरनो हानाय बेफोरबायदि केपासिटिसिम जों बानायनानै लायोबा। माने जोंनि थाखाय मोजां आरो जिहेथु जोङो बिमा बिफाजों जों खस्थ' खालामफायाबा। माने जोंखौ गिदिर गिदिर। माने फोरोंनो थाखाय बा हायार सेकेणडारि लेभेलसिम बा। डिग्रि फोरोंनो थाखाय जोंना बिमा बिफाया बांसिन खस्थ' मोनो आरो जिहेथु माने। नोंथाङा मा सानो जेनेबा थांनानै थानायाव जों मा मा खालामनांगौ बा। बोरै थांनानै थानो थाखाय जों मा खालामनांगौ बिनि सायावबो एसे। फोरमायना होदो नोंथाङामोन।
आंथ' माने। थांनानै थानायाव गोनां जानाय। गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोर। बिनि सायाव आं बुंनो सानबाय माने जे। थु थांनानै थानो होननाय लोगो लोगोथ' सुबुं माहारिनो गोबां। गुबुन गुबुन मुवा बेसाद। फोर नांगौ आं बिनि सायाव बुंसै नोंथां गिबियावनो। औ। जोंहाथ' गिबियावनो थांनानै थानायावहाय।
औ।
सुबुं माहारिनो गानग्रा जोमग्रा। दड्रेसनिफ्राय लाजेननानै। जिहेथु जोंनो गाननाय जोमनाय मुवा बेसाद द्रेसफोर नांगौ नालाय। बेनिफ्राय लाजेेननानै गाननाय जोमनाय। ओमफ्राय बेनिफ्राय लोंग्रा दैनि गोनांथि जायो। बेनिफ्राय जोङो सानदुं अखा। बिदिनो गुबुन गुबुन खैफोदाआफोद निफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोंहा। न'नि गोनांथि जायो जों न'बो लुनानै लानो नांगोन। नङाबाथ' जों बबेबा थागोन ना नोंथां। औ आरो गाननाय जोमनायाथ' जोंनो बहुद गोनांथार।
औ।
बेबायदि बेजों लोगोसेनो दानिया जोङो। न' बां लुनाय लोगो लोगोनो। न' बाङाव न' बां लुनो थाखाय जोङो गोबां। मुवा बेसाद नांगौ जानोसैलाय नङा होनबा।
औ नंगौ नंगौ।
औ माखासे मुवा बेसादफोरनि गेजेरजोंसो जोङो न' बांखौहाय लुनो हायो। दा न'आव गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोर। बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै लानानै जोङो गंसे न' बानायबाय। बिनि उनावहाय जोंहा बेबादिनो न'खर गंसे सामलायनायाव। गोबां मुवा बेसाद नांगौ जानानै फैलायबाय जिहेथु न'ल' थायोबा जाला। जोङो। न'नि सिङावहाय जों उन्दुनो थाखाय जोंनो जिहेथु। सुखि बा फालं बेफोरखौ नांगोन जि दोननो थाखाय जोंनो माखासे। से आलना बा गुबुन गुबुन आइजें आइला आरो। जोंनो टेबोल नांगोन। सियार नांगोन जिरायनो थाखाय बेरिेंसि नांगोन। आरो खामफ्लाय नांगोन। बेबायदिनो जोंहा। संनो खावनो थाखाय संग्रा खावग्रा आइजें आयलाफोर। जेरै दो दोख्ला। साराय खोस्लि थोरसि खुरै।
औ।
गिलास। बेबायदिनो गुबुन गुबुन माने। जोङो मुवा बेसादफोर नांगोन आरोना आरो बेजों लोगोसेनो। थांनानै थानो थाखाय आबाद मावनो जोंनो हा हुनि गोनांथि जायो। ओमफ्राय हा हुजों लोगोसे जों। हा हु थाबाल' जालालाय बेजों लोगोसेनो जों आबाद मावनोब्ला। जोनोथ' मोसौ मैसोफोर थानो नांगोन। मोसौ मैसोनि हासारफोर माने बिसिनि खि। बेफोरखौ जोङो हासार हासार बानायो नालाय बेफोरनिफ्राय जों हासार मोननो हायो बे। बेफोरखौबो जोंनो गोनांथि बेजों लोगोसेनो जोंनो। उ मोसौ मैसोजों जों हालौनो हायो। आरो लोगोसेनो जों नांगोल जुंगाल नांगोन गोनांथि जागोन। दा बेफोर गासैबो माने मोनसेया मोनसे जों मोनसेया मोनसेजों सोमोन्दो दंजोबो आरो थांनानै थानायावहाय ना नोंथां आं बेफोर खौ जोङो गासैखौबो बबेबा मोनसेया बेफोरनि गेजेरावनो लान्दां जायोबा जोंनि मावनो लानाय माखासे माने खामानिफ्रा आद्रा जानो नागिरो आरो दा जिहेथु जोङो हमना लादो मोनसे समाव जोंनियावहाय हालौवनो थाखाय आथिखालनि बायदि आबाद मावनो थाखाय ट्रेक्टरनि बाहायथि बे फोर गैयामोन हबाना बै समावहाय जों मोसौजोंनो नांगोलजोंनो हालेवनानै मोसौ मैसोफोरजों जोङो माने आबादखौ मावबोदों सुबुं माहारिया दा बेनि गेजेरावनो जुदि नांगोला गैयामोनब्ला माने हालौनांगौआ जाथना नङामोन बेबायदि आरो दा नांगालाल थानानै जुदि मोसौ मैसो गैयामोनब्ला जोङो माने हालोवनोनो हानाय नङामोन ओंखायनो मोनसेया मोनसेजों सुबुंनि जिउ खुंनायाव आं गासिबो सोनारलायनानै दंजोबो आरो ओंखायनो थांनानै थानायाव जोंनो गोबां मुवा बेसादफोर नांगौ जायो बेखौथ‌ जों बुंनानै फोजोबनो हाला होमबाबो जि माने जोंनो गुदियावहाय बा जागायजेननायाव थांनानै थानो स्टार्ट खालामजेनन्नायाव गोनां जानाय मोननैसो गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय संग्रा खावग्रा आइजें आयला आरो जों थाग्रा ओ बेफोरखौ आङो नोंथांनि सिगाङाव बुंथिनानै होबाय आरो बेफोरनि अनगायैबो गोबां माने थांनानै थानायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोर बिराद दङ जोंहा औ दा जोंनिया समाबो जोब्बाय नोंथां ओ बेनिखायनो दोनथसै नामा?
औ दोन्थनोसै नोंथां जागोन उनाव लोगो हफिनगोन नोंथां